औ नोंथां
औ नोंथां ओं
आङो नोंथाङा जुदि फ्रिब्ला नोंथां जों मोनसे आयदानि सायाव सावरायनो थाखायसो कल खालाम हरदोंमोन नोंथां
औ नोंथां हागोन फ्रि
उम आयदाया जाहैबाय नोंथां इनथारनेट बे इनथारनेटआ जोंनि जिउआव माबायदि ओ माबायदि गोहोम खोख्लैदों बा जोंनि जिउआव माबादि ओ जोंनि जिउआव माबायदि थांना थानायाव माबादि हेफाजाब होदों। दा बेनि सायाव इसे सावरायनि नोंथां।
औ नोंथां हागोन।
अब्ला नोंथाङा जागायो ना आं जागायनो नोंथां?
दे जागायदो नोंथाङानो।
औ जागोन नोंथां औ नंगौ नोंथां इनथारनेट इनथारनेटआ जोंनि जिउ आव जोबोद जोबोद मोनसे ओ हेफाजाब होनायखौ जों नुनो मोनदों नङा होमबा नोंथां गोदोनि समावथ' बै समावथ' इनथारनेट गैयामोन नङा होमबा नोंथां बै समावथ' मब बाइलाबो गैखायामोन नालाय आरो इनथारनेटआबो गैखायामोन बै समाव जाखायामोन नङा होमबा नोंथां। बै समाव मा खालामो मानसिफोरा इनथारनेट गैयै समावहाय खौरांफोरखौ बोरै लायोमोन होनना बुङोब्ला निउस पेपारनि गेजेरजों लायोमोन नङा होमबा नोंथां। बै समावहाय निउस पेपारा गोबां सोलियोमोन आरो बै जेब्ला नायन निउस पेपार रानग्रा नङा होमबा नोंथां बे निउस पेपार रानग्राया फुुङावनो सारिथा बा सारि थिनथासोनिफ्रायनो न'खर न'खर थांनानै निउसपेपारखौ न'खर न'खर खुबैयो आरो। फैयो निउस पेपार निउस पेपार होननानै आरो गामि गामिफोरावबो निउस पेपार निउस पेपार बिदि दिनैनि खौरां दिनैनि खौरां होनानै बिदिनो फा माबायो आरो फानहैयो आरो ओ जेनावबा जाय जायना जेनावबा जबान लाखानाय होनना बुङो ना नोंथां माने बे बे सानफ्रोमबो लाखायोखा आरो बे फिक्सखा जबान लानाय होनना बुङो बर'फोरखौ बिदि न'आव थांना डाइरेक्ट इन्टार माबाखौ ओ मा होनना बुङो पेफारफोरखौ हैयो आरो। दा पेपारा गोबां रोखोमनि जायो जेनेबा बै समावथ' एसामिसबो दंमोन। बर'बो दंमोन हिन्दीबो दंमोन इंलिसबो दंमोन। जाय जेखौ रोङो बेखौ इन्था पेपारखौ निउसपेपारखौ लायोमोन आरो बै समावहाय। दा बै निउस पेपारफोराव जोङो खौरांखौ मोनोमोन आरो नाथाय जों बे समाव खौरांखौ हथाद खुरि मोनामोन आरो। माने निउस पेपाराथ' नोंथां दिनैनि जानाय घटनाखौसो गाबोनसो जों फरायनो मोनगोन नालाय नङा होमब्ला नोंथां दिनै जेनेबा जाबाय जेन' खौराङा जाना थांखांबाय अब्ला दिनैसो जेनेबा बेखौ प्रिन्ट खालामनोसै साफायनोसै नङा होमबा नोंथां? बेखौ जोङो गाबोन फुङावसो जों बे खौरांखौ मोनोमोन आरो। अब्ला बै समाव जोंनि खौरां लानाया एसे लेट जायोमोन आरोना। माने जों लेट मोनोमोन बै समाव खौरांखौहाय आमफाय दिनहिनि सानावहाय ओरैबायदि जाबाय माने इन्टारनेटआ माने एखेबारे दिनै दिनाव थ्रिजि फरजि जाबाय आरो फर जिनि उनाव दा फाइभजि जाबावबाय नङा होमबा नोंथां? दा ओरैबायदि इन्टारनेटा बिराद स्पिड जाबाय आरो गामि ओनसोलावबो इन्टारनेटफोर नांजोबबाय। आरो आखाइ आखाइ मबाइल जाजोबाय नङा होनबा नोंथां आजिखालि बयबो मानसिफ्रा इन्टारनेटाव नायनो हायो। इन्टारनेटाव जेनेबा जोङो माबाफ्रावबो वेबसाइटफ्राव फरायनो हायो निउस पेपारफोरखौ नङा होनबा नोंथां? आरो जोङो आजिखालि फेसबुकफोर नङा होनबा नोंथां फेसबुकावथ' जोङो एक मिनिट बा पास मिनिटनि गेजेरावनो जों मोनो। नै खौरां जाबाय नैनो मोनथिबायबो।
औ।
औ नङा होमबा नोंथां जोङो दस सेनो मोनो बे खौरांफोरखौ नङा होनबा नोंथां ओ जेनेबा जोङो पास मिनिट दस मिनिटनि गेजावनो जों प्रग्रामफोरखौ फेसबुकफ्रावथ' आजिखालि बिराद थाब थाब होयो। आरो आजिखालि निउस चेनेलफोर नङा होमबा नोंथां लाइभ होखायो डाइरेक्ट दसेयावनो। सेकेण्डनि गेजेवनो जों लाइभ होनायखौ जों नुनो मोनो नङा होमबा थाब थाब। ओमफ्राय जोङो इन्टारनेटनि गैयामोनब्ला जों बेफोरखौ जों ओ सोलोंनो हानाय नङामोन बा जों मिथिनो हानाय नङामोन नङा होनबा नोंथां मा जादों जोंनि बबे मुलुगाव मा दावहा जादों बबेयाव मा एक्सिडेन्ट जादों बबेयाव मा उ ओ दैबाना जादों बबेयाव बबेस नोगोराव मा अर खालामदों नङा होनबा नोंथां बबे जायगायाव सिखावफोर खावदों ओ बबे कान्ट्रियाव कान्ट्रिजों खाथि जेन'बा दावहा नांगासिनो दं नङा होनबा नोंथां जों बेफोरखौ निउसनि गेजेरजों बा जों इन्टारनेटनि गेजेरजों थाब थाब मिथिनो मोनो आरो। दसे दसेयावनो अ होनबा नोथां जों दा बेफोर खौरांफोरखौ इन्टारनेटनि गेजेरजों जों मोननो हायो आरो जों इन्टारनेटाव गोबां उम उम उम जिनिसफोरखौ जोङो मा खालामो सार्स खालामनानै गुगोलफोरावल' गुगोलफोराव इउटुबफोराव जोङो सार्च खालामनानै सोलोंनानै लानो हायो नङा होमबा नोंथां? सोलोंथाइनि सायावनो होन बा माबा मोनसे मिथिनो गोनां सायावनो होन। बा बुंनो थाङोब्ला जेनै ओ बबावबा कान्ट्रिफोरनि थांना थानाया मा बिसोरो माबोरै मावना जायो बिसोरनि जौगाथाया माबायदि बिसोरनि साइन्स बिगियान टेक्न'लजिफ्रा माबायदि? जों बेफोरखौ ओ इउटुब बा इन्टारनेटनि गेजेर हमनो हायो नङा होमबा नोंथां? दा जोङो बेफोरखौ गासिबो मबाइलनि गेजेरजों बा इन्टारनेटनि गेजेरजोंनो जों बुजिना लानो हायोबा मिथिनो हायो दिनैनि सानावहाय। बा खोथाथो खोथा जोंनो खोथाथो खोथा बर' हारि नङा होमबा नोंथां बर' हारिनि सायाव नों जुदि ओ मिथिनो लुबैदोंबा जोंसो मिथिबाय जोंनि बर' हारिया मा नङा होमबा नोंथां बर'फोरासो नाथाय गुबुन हारियाथ' मिथिनाय नङाना बर'नि गाननाय जोमनाया मा बिसोरनि मोसानाया मा? बिसोर मारै थांना थायो? सोर सोर बेसेबां ओ सुबुं अनजिमा थायो दा बेफोरखौ जोङो इन्टारनेटनि गेजेरजों मोननो हायो। सोरबा जुदि सोलोंनो गोथिबा बा मिथिनो गोसोब्ला जोङो बेखौ इन्टारनेटनि गेजेरजों जोङो सार्च खालामबानो गुगोलफोराव जोङो बेखौ थन्न' थन्न' मोननो हायो आरो बबे बबे ओनसोलाव रायजो जोंनि बर'फोरा आरो गोबां आरो बेफोरखौ जोङो इन्टारनेटनि गेजेर जोंनो जों मिथिनो हायो बा सोलोंनो हायो नङा होनबा नोंथां जों गासिबो इन्टारनेतनि गेजेरजोंनो गासैबो मुवाफोरखौ जों गासिबो मोननो हायो आजिखालि आरो इन्टारनेटनि गेजेरजों अनलाइन शपिं खालामबाय नङा होनबा नोंथां। दा बेफोरो गासैबो इन्टारनेटनि गेजेरजोंनो जादों होननानै आङो सानो आरो दा नोंथाङाबो इन्टारनेट फैनायनि उनाव बा इन्टारनेट जानायनि उनाव नोंथांनि जिउआव बा जोंनि ओनसोलाव माबायदि हेफाजाब होदों बा मदद खालामदों दा नोंथाङाबो एसे फोरमायना होदो नामा नोंथां?
औ नोंथां। नंगौ जोंहा इन्टारनेट फैनायनि उनावहाय गोबां सुबिदा या जोंनि जिउआव फैदों। दा जोंहा इन्टारनेट होनना बुङोब्लाथ' जोंहा गोबां माबा दं इन्टारनेटआबो। जेरै जों गोबां इन्टारनेटखौ गोबां माबाफोराव सो ओ माबानो हायो। सालायनो हायो जेरै इउसिप्रजार क्रम, गुगोल बेफोरबायदियाव
औ नंगौ नोंथां।
अपेरामेनि दंमोन सिगां सम।
अपेरामेनि दंमोन नोंगौ औ नोंथां। इयाह'बो दंमोन नामा नोंथां इयाह' होननाय बे-
दा जोंहा बेफोरबायदिनो गोबां ओंखारबोदों इन्टारनेटनि माबायावबो वेबसाइट गोदान-गोदान। माबायाव वेबसाइट खुलिनानै सुबुंफोरा बेयाव गोबां गाव-गावनि माखासे माबाफोर लिरना गालांनाय फोर दङ। जेरै जों आर्टिकेल लिरना दोनो बेफोरबायदिनो। जोङो जेराव गुगोलफ्राव सार्च खालामबा गुगोला बेफोर खौ जोंनो खिन्थाना होयो आरो। दा जोंहा इन्टारनेट फैनानैथ' गोबां सुबिदाखौ मोनखादों बे सैथो। जेरै जोङो खौरां बिजोंफोरखौ जों बै समफोराव जेरै पेपाराव फरायोमोन दा खौरां बिजोंखौ जोङो इन्टारनेटनि गेजेरजोंनो दिनै जानायखौ जोङो दिनैनो मिन्थिनो मोनो। सोरबा बै सुबुंआ बै जाब्रबथाय जानाय जायगायाव थांनानै भिडिअ बा माबा मोनसे पस्ट, फट' खेबनानै लिरना होबानो बेनि सायाव माखासे ओ लिरना होबानो जों बेफोरखौ नुनो मोननाय जायो सानसेयावनो सानसे। उम नोंथां बुंलांनाय बिदिनो ओ बैफोर समाव खौरां बिजोंनि जेनाखि ओ निउस पेपार बेफोरखौ जोङो ओ दिनै जानाय जाथायफोरखौ नो गाबोन बेफोरावसो मिथिनो मोनोमोन।
औ नंगौ नोथां।
दा जोंहा इन्टारनेट फैनानैहाय नै बेफोरबायदि सुबिदाखौ जों मोननो हादों जेरै इन्टारनेटआ जोंनो खौरां बिजोङावल' नङा गोबां खामानियाव जोङो बेखौ बाहायनो हादों। जेरै जोङो बाहायनो थाखाय मख'जाथाव मख'जाथाव जेरै फेसबुक, इउटुब, वाट्सेएप आरो बिदिनो गोबां जेनाखि माखासे एप्लिकेसनफोर दङ। बेफोरखौ जोङो डाउनलड खालामनानै ओ बेफोरावहाय माने खौरांफोरनि फारसेबो नायनो हायो आरो गुबुन जेनाखि सुबुंफोरा मा मा फाव फेसन खालामनानै इउटुबफोराव जोंनो देखायदों जोंखौ इन्टारटेन खालामदों बेफोरखौ जों जों नुनो मोननाय जायो दा इन्टारनेट फैनायनि गेजेरजों जोंहा गोबां गो गा गिदिर गिदिर खामानियाव माने गोरलै जानानै फैदों। जोंहा गुबुन
हादोराव थानाय सुबुंफोरजोंबो जोङो ओ जानबुंनि गेजेरजोंनो जानबुंनि गेजेरजों लोगोसे इन्टारनेट इन्टारनेट गैयाबाथ' जानबुंखौबो जों सालायनो हाया। जेरै जोङो इन्टारनेट थाबासो जोङो गुबुन गुबुन जायगाफोराव मिसेस हरनो हागोन। कल खालामनो हागोन नायनो हागोन दा जोंहा बेनो इन्टारनेटनि माखासे ओ मोननाय सुबिदाया मबाइल फैनानै जुदि इन्टारनेट गैयामोनब्ला जोंहा बेफोरबायदि सुबिदाखौ जों मोननाय नङामोन।
औ नंगौ नोंथां औ।
जेरै जोङो सार्ज जिपिति क्रप गुगोल बेफोरबायदि जेमेनाय बेफोराव जोङो मानि गोबां खोथाफोर मिथिनो मोनो सोङोबा नोंथाङा जेरै ओ सोंगोन बे फिननायखौ खौ मोनगोन नोंथांनि नांगौ बायदि फिननायखौ नोंथाङा मा खालामदों बेयाव फट' इदिट खालामनो ना मानो बेफोरखौ मोनगोन। आरो नोंथाङा मबेयावबा बेरायहैनोबा जेरै मेपफोराव गुगोल मेप बेफोराव नोंथाङा नों नोंथांनि माखासे मुं थंफोरखौहाय होना होबानो ओ बे नों बेवहाय लांबाय थागोन जेरै खाथिसिन लामाजों नोंखौ लांनो नाजागोन नाथाय इन्टारनेट हिसाबै बेवाय गासैबो थिग जाना फैजोबा ओ बबेबा समाव जोङो बे माबाया नेट गुगोल मेपा जोंखौ माने गुबुन लामाजों लांनानै ससेयाव बे लामायाव बायथे हैनाय बा दालां बायनाय बेफोरखौ नुहैगोन बेयाव खुनु रड क्लस मा बेफोरबायदि बे लामाया बन्द' बेफोरबायदि लिरनाय थाया नङा होमबा? बेखायनो बेयाव मोनसे एसे गोरोन्थि जायो। दा जोंहा इन्टारनेटाव माखासे माबाफोरबो दङ ओ जेरै - मोनसे मुवा बेसादाव बेखौ गाज्रियै बाहायबा गाज्रियै था जागोन गाज्रि जागोन मोजांनि खामानियाव बाहायबा मोजां जागोन आरो बिदिनो। गासैयावबो बिदिनो माबा थाखायो। औ जेरै बिदिन्थि होनानै माबा मोनसे ओ ओ फिथाइ सामथायाइफोरखौ जोङो मुलि एबा मेडिसिन होनानै फेदेरोबा बेखौ जायोबा जोंनि देहाया गाज्रि जायो बेबायदि नङा होमबा नोंथां? आरो मोजाङै जेबो बेफोरबायदि मुवा मुलि बेसाद मेदिसिन होआलासे बानायोबा जों बेखौ मोजां मोनगोन जोंनि देहाया। सावस्रिया जेबो खहा जानाय नङा आरो बिदिनो गोबां बिदिन थि होननानै जोङो बेफोरजों सावरायनो हायो आरो माने मोनसे जिराद बा मुवायाव माने मोनसे नङा मोनसे फारनैबो माबाया थाखायायो गाज्रि आरो मोजां बेखौ बाहायनायनि सायावसो नङा होमबा? दा जोंहा समावबो जाबाय नङा होमबा नोंथां? औ दे नोंथां बिदिब्ला गोजोनथोंसै।
औ दे नोंथां गोजोन्थों नोंथां।